औ नोंथां औ औ हेलौ नोंथां खोनादों दे नोंथां।
हेलौ नोंथां।
हेलौ औ खोनादों नोंथां।
हेलौ हेलौ
औ खोनादों नोंथां। खोनादों नोंथां।
हेलौ
औ खोनादों नोंथां खोनादों। हेलौ
ओ खोनादों।
दे नोंथाङा आंखौ कल हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
खोनाबाय दे। औ खोनादों दे। खोनादों आं दे खोनादों। ओम ओ ओ अब्ला जों दिनै मोनसे थ' थपिकनि लानानै फैदों। ओ जों सावरायनो नामा अमा फिसिनायनि बिसयै सोमोन्दो।
औ जागोन दे नोंथां।
हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
हेलौ
खोनादों नोंथां।
खोनायाखै नामा?
हेलौ
औ खोनादों नोंथां खोनादों। खोना खोनाबाय दं नोंथां।
हेलौ
खोनादोंं नोंथां। अ खोना अ
हेलौ
अ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों।
औ
आं खोनादों।
खोनादों ना। औ आंबो खोनाबाय दं नोंथां। खोनाबाय दं खोनाबाय दं आं नोंथां।
खोनादोंना? औ खोनादों दे नोंथां औ।
हेलौ
औ औ दे दायो सावरायग्रोनोसै नामा ओ अमा फिसा अमा दाउ फिसिनायनि सोमोन्दै।
औ जागोन दे नोंथां सावराय जागोन।
खोनादोंना नोंथां?
हेलौ
हेलौ
औ खोनादों दे नोंथां। खोनादों खोना औ खोनादों औ। देलाय नोंथां आयदाखौ बुंलाय औ औ।
नोंथां।
औ औ
औ औ आरो सुरु खालाम ग्रोदो नामा नोंथाङानो सुरु
औ औ
दाउ अमा फिनायनि सोमोन्दै। ओ खोनादों दे ओ खोनादों। ओ दाउ अमा फिसिनाय सोम बेखेव गोजे फनो हागोन नामा?
औ जागोन दे नोंथां। जोंथ' न'आवनो दाउ अमा फिसिनायदों नोंथाङा। जेरै जोङो हेल' खोनादोंना नोंथाङा?
हो ना नोंथां। औ
औ खोनादों आं नोंथां खोनाबाय दं।
औ दे।
औ जोङो दाउ अमा फिसिनाय हबाथ' जोङो औ जागोन नोंथां जोङो अमा फिसिनाय हब्लाथ' जोङो जेरै माने जोङो माने हाथथायनिफ्रायसो माने अमा फिसा खौहाय बायनानै लाबोग्रो आरो गुबुना बिदि माने फाननायखौाय माने दिखांनानैहाय। माने जेरै दाउ अमा माने अमानि बेसेनफोराबो माने जेरै बा औ बा रोजा गाह औ बा रोजा गाहाम जाबाय माने बेराम जानानैसो माने एसे खम जानायख खौ नुनो मोन्दों आरो औ औ औ बिदिनो नैरोजा जानायखौ नुनो मोनदों आरो ओमफ्रायहाय औ। बिदि माने बोनानैहाय जों बिसोरनो माने आदार नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां बिसोरनो माने जोङो न'आवनो माने जुमाय न' एंखुर माइरं होननानै बुङो जायखौ। बेखौ माने लाबोनानै जों माने होनाय जायो आरो संनानैहाय।
औ औ